हेल' औ खोनादों ना नों अ अ मा खालामदों
दङ ओरैनो जिरायनानै
अ दिनै दिनैनि दिनाव मा मा टपिकनि सायाव राय सावरायनो सानदों नों नोंथाङा
अ बैसागुनि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन
अ बैसागुनि बागै
औ
बैसागुआथ' थांखांबाय नङा होमबा बैसागु दाना ओरैनो मा दानाव जानाय जायो
बैसागु दाना
औ ओरैनो मा दानाव मा दानाव जानाय जायो ओरैनोथ' एप्रिल एप्रिल गोलैयो नङा होमबा बैसागो दाना औ एप्रिल दानाव जायोना
ओरैनो बैसागु बैसागु होनोब्ला मा होनना फोरमायो
बैसागु होनब्लाथ'। आसामनिनो देरसिन फोरबो फालि आसामनिनो देरसिन फोरबो मानिनाय जायो बैसागु।
औ औ औ। ओरैनो जागायनाय ज जागायनायनिफ्राय लानानै लासिम फोरमाय ना होनो हागोन ना नोंथाङा।
होम।
जा बैसागो बैसागो फोरबोखौ बोरैहाय जागायनाय जायो ओरैनो।
अह बैसागोखौ बैसागोनि फार्स्ट दिन दिन समावनो मोसौ थुखैनाय जायो।
औ।
बेनि उनावसो। मोसानाय फोरबोआ जायो आरो
औ औ औ ओरैनो मोसौ। खौ मोसौखौ मोसौ थुखैनायखौ जोङो माबोरै थुखैनाय जायो।
मोसौखौ मा होनो।
लाव लाव फान्थाव माबा माबि होनानै। थुखैनाय जायो नङा होमबा। ओरैनो मा मा मा मा ओरैनो नों फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा होनाय जाबावो आरो।
मोसौ थुखैबा
औ मोसौ थुखैनाय टाइमाव मोसौ बोरमाखौबो थुखैनाय जायोना।
मोसौ बोरमा गासिबो थुखैनाय जायो। माने ओ मा होनो। मोसौखौ मानो थुखैनाय जायो जेनेबा ओ नोजोर नाङि बायदि। जेनेबा बेलेग जुनारफोरनि जुनारफोरनि
नोजोर नाङि बायदि ओ मा होनो बिदि फोथा फोननानै थुखैनाय जायो। आरो
अह
लाव फान्थाव दिग्लि दिग्लि लिथि इदि होनानै। थुखैनाय जायो।
अह ओमफ्राय बिसोरनो माला गानहोयो नङा होमबा?
अह माला गानहोयो बोसोर बोसोर बि जोंनि जिउआ एरथों होननानै थुखैनानै बिदि माला गानहोनाय जायो आरो
अह अह।
उम
बेनि बेनि उनाव मानसिनि फोरबो जायोना?
ओ मानसिनि फोरबो जायो ओं मानसि बैसागु।
मानसि बैसागुवा ओरैनो
सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गासिबो ज' ज ज' ओंखारलायनानै न' न' हाबनानै मागिनाय जायो।
ओम आरो ओरैनो ओ दानि दानि बैसागुवा दानि बैसागुजों आरो सिगांनि बैसागुवा माबायदिमोन ओरैनो
दानि बैसागु आरो सिगांनि बैसागु फाराग दङो ओ दानि बैसागुवाथ' दा ओम सातदिनाआ लासि खुंनाय जायो आग आगोलनि दिनाव ओ दानसेहालागै खुंनाय जायोमोन बैसागुखौ
औ
दानि दिनाव आरो ओ स्नि दिनल' फालिनाय जायो गोदोनि उम दिनाव आरो ओ दानसेयालागै खुंनो खुंनाय जायोमोननो
औ बेनि उनाव न'खर न खर हाबनानै मोसायो ना लामा
थ्ला गासैबो ज' रंजालायनानै मागिनाय जायो न' न' हाबनानै
उम बे बे मागिनायाव ओरैनो मानसिफोरा सिगांनियाथ' माइरंसो हरोमोन नङा होमबा
अ उम
आरो रांबो हर
अ रां हरनाय जायोमोन दानि दिनाव माइरंबो
माइरं लानाया एसे खम जानाय बायदि नुदों आङो एसे
औ
दानिया ओरैनोथ' ओ नुनो थाङोब्ला जेनेबा खोनानो थाङोब्लाथ' दा ओ बैसागुआव लामा लामा लामा लामाबो ओंखारनाय नुनो नुनो मोनो दिस
उम दानि दिनावथ' आरो मा होनदो
दानि दिनाव जमा जमा लामा लामा ओ गारिफोरखौ लाखिनानै जमा जमा मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा औ
आगोलनि दिनाव ओ खाम जथा सेरजा लानानै मोसानाय नुयोमोन दानि दिनाव आरो ओ देगजों बाजनाजोंसो दामनानै मोसानायबो नुनो मोननाय जाबाय दानि दिनाव
गोबां फारागथि दङ नङा होमबा सिगांनिखौ लानानै दानि औ दानिया ओरैनोथ' खाम जथा सि सिफुंखौ लानायखौ बिराद खम खौनो नुनो मोनबाय उम ओरैनोथ' खेराइ मोसाग्रा खेरायग्रा खेराइ मोसाग्राफोराथ' बेफोर खौ लानानै मोसायो दिसुन थेवबो थेवबो बाखि बाखि मानसि फोरा गुबुन मानसिफोरा जायफोरनियाव जायफोरनियाव बे खाम जथा सिफुंफोरा गै गै गैयिफोरा बिसोरो देग दामनानैसो ला ओ मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा औ
उम
ओरैनो ओरैनो बैसागु बोथोराव मा मा जानायखौ मा मा ओरैनो जानायफोरखौ नुनो मोनो
बैसागो बोथोराव ओम एक्स' आठथा मा खांथिंनानै जानाय नुनो मोनोमोन दानि दिनावथ' ओ बारा मोननो गैला नालाय सेभेनथा खांनानै जाबाबो जायो आरो स्निथा अ
माबाफोरखौ आरोना मैगं ना स्निथा मैगंफोरखौ ओरैनो ओरैनो बे स्निथा मैगंफोरनि मुंफोरखौ नोंङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
अ हागोन केरादाफिनि बेसर थाबा थाराय गाजलि राइद बारदिं बिजौ लाफा सायख' बुरै थखन बेफोरखौनो होनाय जायो आरो बायदि बायदि ।
औ- औ बायदि बायदि
उम
आरो बेनि अनगायै बेनि अनगायै जों मा माखौ जायो ।
बेनि अनगायै
बेखौथ' बैसागु दिनखालि जाबाय नंङा होमबा बेनि अनगायै जोंङो ब बैसागु बैसागु होनोब्ला जोंङो मोसानाय मुसुरनायजों रां रां खांनानै आरो माइरं खांनानै जमा लोगो नांनानै खाना जानायखौबो नुनो मोनो नंङा होमबा
रंजा - बाजाय खाना जानायखौ नुनो मोनो आरो
ओ जमा लोगो नांनानै गासिबो ओरैनोथ' गामिफोरावथ' जमा जमा जमा ज' ज' बोराइ बेन्थ' गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला
गथ' गथायाइ गासैबो जमा जानानै रायजोआव ज' जानानै जानायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा
उम
आरो बुंनो थांङोब्ला रायजोआवबो अमा फिनानै दोननाय जायो आरो आरो अमानि जोंनि बर'फोराथ' बा अमा बेदरखौ दाननानै राननानै राननानै होनाय जायो नंङा होमबा
होनाय जायो ।
उम समानै राननानै हरनाय जायो औ - औ आरो बेनि अनगा मायबाफोर मिथिबावगो नामा नोंथांङा बैसागु बैसागुनि बागै हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथांङा हेलौ खोनानो मोनदोंना नोंथांङा हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ